औ।
गोजोन फुंबिलि।
फुंबिलि नोंथां।
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आंङो नै दा जिरायनानै दं।
औ आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो बैसागोनि मागैसो फरायनो सानदोंमोन। सावराय जागोन ना नोंथा? दे होमबालाय नोंथां आं बर' हारिनि बे बैसागु फोरबोनि सोमोनदै नोंथांनो एसे गुवारै सावरायना होलाांनि।
औ फोरमायदो दे।
दे बैसागु होनना बुंङोब्ला बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोर रंजालु फोरबो। जायखौ जोंनि बर' हारियाहाय गोदोनिफ्रायनो ओ‌ रंजा बाजायै फालिबोगासिनो दं । बे जोंनि मोनसे एंगार हायो बाहागो बायदि । जेरैहाय जोङो बैसागुखौ जोङो मोननै खलबाव खुंनाय आरो रंजानाय नुनो मोनो । बेनि मोनसेयानो जाहैदों मोसौनि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय सुबुंनि बैसाग बैसागु बैसागुनि सेथि खलबखौ गाहायै मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फुंबिलिनिफ्राय मोसौ थुखैनाया जा जागायजेनो आरो बे खोन्दोखौ -खौ मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायोब्लाबो मोसौनि सायाव फोथायनाय सिबिनाय आरो बैसागु उन समाव बिसोरखौ बरायनायानो बेरखाङो आरो बे आबादारि बर' हारिया मोसौनि सायावनो थांनानै थानाय राहा नालाय बिनिखायनो जाहाथे मोसौफोरा बेमार-आजार गैयाजासे मोजाङै थांनानै थायो आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बेनि बेखौ मिजिंथिनानैनो मानसिनि बैसागुजों लोगोसे मोसौनि बैसागुखौ बो खुंफानाय जायो आरो।
औ औ।
बे मोसौ बैसागुखालि फुङावनो मोसौखौ गलिनिफ्राय दैमा-दैसा बा बिलो हाखरफोराव थुख थुखैैनो लांनाय जायो बे सानखालि बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया मानो होनना बुङोब्ला बुनो मोना बा हामा होननानै फोथायो आरो। ओमफाय बेनि हो सोलाय बिसोरखौ माने ओ बिबार गोनां मोखोना बिफां दिग्लि लिथि बिबार गोनां खाथ्रि बिफां रायदों नोलो बायदिखौसो बाहायनाय जायो आरो।
औ।
बे थुखैनो लांनायाव मोसौखौ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्रा जों खुबैस्रावनानै बोर सारस्रिनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो जोंहा बे मोसौ थुखैनाय आरो मोसौखौ थुखैनो लांनाय समावहाय बेफोरबायदि हाबाजों लोगोसे जोंहा मेथाइबो दङ बे मेथाइखौबो रोजाबफालांनाय जायो जेनेबा लाव जा फानलाव जा बेफोरबायदि मेथाइ दं आरो जोंआहाय बेफोरखौबो रोजाब जायो आरो लोगोसेनो मोसौ थुखैखांनानै गोदोनायावहाय लाव, फान्थाव, हाल, दै थायखा, दाउवा बिबार, मोखोना बिबार बार बायदिखौ गानहोनाय जायो आरो नोंथां
अ अ
गं आरो आसुगुरावबो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो ओमफाय हांगार आरो अन गुन्दैजों मोसौ नि बिगुरावबो फाख्रा सिख्रायै माने दागायना होनाय जायो आरो माने फोननाय जायो फाय बेबायादि खालामब्ला हा थासे मोसौफोरा हाग्रा बारिफ्राव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनादफ्रा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो बर' हारियावहाय ओमफाय बे मोसौ थुखै खालि मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो बिसोरखौ खानाय जाया आरो नोंथां। ओमफाय संक्रान्तिनि मोसौ मोसौ बैसागुनि मोनाबिलिनि समाव गलियाव जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरो ओमफाय बिसोरखौ गोदान फागाजों खानाय जायो आरो फ्राय बि बिनि उनाव जोंहा बे बैसागुजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंआहाय मा खालामो बायदिसिना गोखा गोखै जा जानायबो जायो जाय गोखा गोखैखौ जायोब्ला जेनेबा जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजार बायदिफोरा खारो होननानै जोंना फोथायनाय जायो आरो नोंथां दां ओमफाय बिदिनो गोखा गोखैखौबो जोंनिया बारि बारिफोरावनो खाबथिंबायनानै नागिरथिं नागिरथिं बेहायनो संनानै जानाय जायो आरो जोंना बे फोरबोआवहाय जोंना लोगोसे बिनि उनावनो जोंना फैबावो मानसि बा सुबुं बैसागो जाय ओ जाय ओ बैसागोनि सेथि सानाव थैनानै थांनाय न'खरनि आगु मानसिफोरनो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद होनानै बाथ्रिउन गुदियाव बाउनाय आरो आनान गसाइखौ गाबख'नाय जायो आरो बे ब्रह्म धोरोमारि सुबुं फोरनि गेजेरावबो बे समावहाय गोदान बोसोरनि हुम साव सावनायखौ नुनो मोनो मानो माने जेबा बर' हारियाव जोंनाहाय बाथौआरिफोराथ' बाथौ गुदियाव बावबाय बिनि अनगायैबो मा होनो ब्रह्म धोरोमनिबो दङ बिसोरबोथ' फालिबा गावसोरनि फालिथाय बायदियैनो नबुंखौ सावस्रांनायखौ नुनो मोनो। खायो जोङो बिनि उनाव लोङै जायो बै सागुनि महरखौ खुंनाय जायो जेरैहाय खाम, सिफुं ज था, सेरजा आरो खननाय दामनाय मोसानायजों गासैबो बर' गामि फ्राआनो गोमसारलायनाय जा जोंनिया रंजायो आरोना बेखौ माने गासैबो जोंना बे जोंनि रंजानाय फोरबोआनो नालाय ओमफाय बेबादिनो सैत्र संक्रान्तिनिफ्राय हमनानै बैसागनि नि सानहालागै जोबोद गाजा गोम जायो बेखौ बर'फ्रा खुङो आरो नोंथां
औ
ओमफाय बर'फोरा बैसागुनि गिबि सानखौ सुबुंनि आमफाय नैथि सानखौ सैमानि थामथिखौ अमानि ब्रैथि सानखौ दावमा दाउसानि हमनानै गासै हाथाय खसे एबा सप्तासेहालागै खुङो आरो बेखौहाय बिनिफ्राय मानसि बि बैसागुनि गिबि समाव बैसागु रंजाग्राफोरा न'खर न'खर हाबनानै आगान खोख्लैहैयो गिदोयाव गोदोनायाव गामिफ्राव आगान खोख्लैनायनि उनावसो गुबुन गामिफ्राव बैसागु रंजानाय एबा मा गिनो थांङोम आरो आमफ्राय रंजा जायै मोसायै स्नि सान हाबनाय लोगोसेनो फैयो। अब्ला आगानखौ खोमोरनाया अब्ला बैसागु रंजाग्राफोरा बे सानावबो न'खर न'खर हाबनानै जौ बेदर जायै लोङै मोसास्रांना बैसागु फोरबोखौ बिदाय होनाय जायोमोन। दा बिदिनो बर'फोरनि बैसागु फोरबो खुंनायखौ नायोब्ला सम लानानै सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै गोदोआव बैस सागु रंजाग्राफोरा गामि गामि थांनानै मागि हैैयोमोन देमसि मोसानायजों गोजान गोजान गोजान जायगाफोराव थांनायमोन। ओमफ्राय मागिनाय महरनि बैसागुआ गाज्रि फारसे थांनायाव खायसे जायगाफ्रावहाय बैसागुनि महरानो सोलायलांनो हमबाय। समाज जौगानायजों लोगोसे गोरों गोराफोराबो आथिखालाव बैसागुखौ लांदां मुलुगनिफ्राय जौ सिङाव दैखांहैबाय आरो। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो बैसागुनि बागै बरनायबाय नों थाङा आरो माबाखौ फोरलायनो सानदों ना?
औ आंबो बर' हारिनि फोरबोनि मोनसेनि बागै फोरमायनो सान सानदों बे जाबाय दमासि बेबो बैसागु फोरबो बायदियनो बैसागु फोरबोनि गुबुन मोनसे फोरबो बायदि बर'फोरनि गेजेराव फालिनाय मागो दमासि फोरबोआ गुबुन मोनसे जोंनिबो रंजाथाइ फोरबो आबादनि गाहाय हारि बर'फोरनि गेजेराव आबादजों लोब्बा थानाय बेबो मोनसे फोरबो नोंथां खोनादों ना? बेखौ मानि थाखायनो दैज्लां समाव जेनेबा जों आबाद फसल मावोना न'आव थिखोखांनानै जेनेबा जों बेखौ माइबो आबादफोर मावखांनायनि उनाव जेनेबा बाख्रिफ्राव सोखांनायनि उनाव बेयो फोरबोखौ खुंनाय जायो बेखौ मा दानाव खुंनाय जायो होनबा पुस दानावनि जोबथा हर एबा मागो दाननि गिबि सानावहाय जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बेखौनो जों मा होनो मागो दमासिबो बुंनाय जायो। मागो दमासि फोरबोखौ बांसिन मा मागो मागो होननानैबो मख'नाय जायो। मागो दमासि फोरबोआव रंजा मोसानाय जानाय लोंनाय बायदिसिना जायो आरोना। बेहाय जोङो बर'आ रायजो जो नियाव जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि आखाय जानायनि फारि फारि माने जानाय जायो जों बिनि अनगायैबो न'खरफोराव सैमानि आलि होननानैबो जों बाथ्राखौ मख'नाय जायो जोंनि बर' रावनि बाथ्रा फावावहाय बे समावहाय बयबो बर'फ्रा न' न'आव मा फिथा सावो सिथाव लारु सौ राय जौ बेदर थियारि खालामनानै जायो ओमफ्राय बेखौ गामिनि मोस सुबुंफ्रा न'खर न'खर मागिनानै मागिनानै जायोमोन। दानि दिनावबो बेखौ खौहाय नुनो नुनो थाङो जोंनि गेजेराव पुस दनि जोबथा सानखालि संक्रान्तियाव बयनिबो न'खराव आइजोफोरा फिथा देनाय जायो उवाल गायहेनजों देनाय जायोमोन सिगाङावहाय दानि दिनावबो देनाय जायो।
संग्राय सान्द्रि बे देनायावहाय संग्राय सान्द्रि बिदि बाहायनाय जायो ओमफाय देनानै फिथा सिथाव थियारि खालामनाय जायो फिथा सिथाव सौराइ माइब्रा सिथाव लारुनि माइरं बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो हुस्तानि जोबथा सान खालि बर' हिन्जावफोराहाय बाख्रिखौ लिरथेनाय जायोमोन हाब्रु माने गोबोरखिजोंहाय
बेखाय जाहाथे ओ जोंनि माइनाव बे माबाफ्रा माइ दैफ्रा मानि बे गोदान माबा बो मासजों दा दाबाय माय दाबिगलांथों बेजों लोगोसेनो फिफां फिफां लाइफांफोरखौबो जिगाबदों खाथे थेनाय जायोमोन माने फिथाइफोरा मोजाङै थायथों बिदि साननानैहाय। खोनादोंना नोंथां।
दे होनला नोंथां
फालिनोहाय जोङो ओ मानसिफोराहाय दा सिखारनानै दाउखा सिला नु नुस्लाबैबा माने सिखारनानैहाय जोङो थाब दुगैनाय जायोमोन माग दाननि एबा मागो फोरबोआव हरखाब
गुसुआव दुगैब्ला बेलागुर अर सावनाय जायोमोन ना बेलागुर अर सावनायावहाय
फुंबिलियाव सिखारग्रोमोना मानसिफोराहाय
खोनादों ना?
औ औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुंलांदो
फिथा लारु सिथावफोर जानाय जायो बेनि अनगायैबो बे बेलागुर सावनाय जायो बे बेलागुरखौहाय फुंआवनो सिखारनानै दुगैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ औ।
बेनिखाय बेहायो जोङो बर'फोराहाय गामि गामि थांनानै ओ लावखार ओंखाम जानाय जा जानायबो बुंङो नाथाय
औ औ। बेनिफाय
बेनिफ्राय
माने बर' हारियावहाय
औ ओमफाय बेहाय जों गोबां जायगायावनो बेफोरबो फालिनायाव खाम जथा सिफुं दामनानै रंजानायखौ नुनो मोनोमोन।
खोनादोना नोंथां
खोनादों खोनादों
गोबां बर' मोन्थोरफोरबो बाहायनाय माबा गानबो खनोमोन बेलागुर सावनाय समावहाय जोङो बर'नि माखासे मोन्थायफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन मोनोमोन जेरै जै जै जोंनि लोगोफोर जै बेसामानि माने हौवाफोराहाय बिदि गान खनलायनानै मोसानानै सावनाय जायोमोन आरोना बेखौहाय खोनादोंना?
औ खोनादोंं।
बेखौहाय जोङो बेलागुर सावखांनायनि उनाव, फुंबिलि जागायजेननाय सानथाम सानब्रैहालागै फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन। मानसिफ्रा बयबो ज' ज' न' न' हाबनानै फिथा सौराय जायो। बेनि अनगायैबो जौ, बेदर जानानै गामिफ्राव दा- दामै- देयै रोजाबो बेबायदिनो सोरबा- सोर सोरबा रंजा खुसेै बर'नि मागो दमासिखौ फोरबोफोरखौ फालियोमोन। गामि -गामिहाय हाबनानैहाय ओ जेनेबा फिथा, लारुखौ खाङो ओमफ्राय फिथा बिदिनो जौ बेदर जायो बेनो दाउदै सोरबा -सोरबा मानि फिथा लावदु हरनायनि अनगायैबो सोरबा दावदै हरो माइरं हरो बिदिनो हरनाय जायोमोन आरोना दानि दिनावबो जोङो बे मागो दमासिखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। होमबाबाबो दा बिदि सिगांनि बायदिहाय खाम, जथा, सिफुं दामनानै रंजानायखौ नुनो थ'- थांलिया खम जानायखौ नुनो मोननाय जाबाय । बेबायदिनो जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना ।
औ औ । मोजाङानो, नोंथाङा मोजाङै बरनायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोन थाबाय । आङो बैसागु माने बैसागु सरि ओ मागो दमासियावहाय फिथा बांसिन